थां।
फ्रियावनो दंथ'यो ना?
औ फ्रियावनो दंथ'यो दायो।
अ बिदिब्ला जोङो जोंनि रायलायनायखौ मिथिबायना नोंथाङा?
औ।
जोङो बर' हारिनि फंनैसो रायज्लायनो नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
औ जोंनि बर' हारिया बबे बबेयाव गोसारलानानै दङ?
अ जोंनि बर' हारियाथ' आथिखालाव मिथिनाय बायदिब्ला आसामावनो गोबां जायगायाव गोसानानै दं आरोना।
औ।
जेरै जेरै क'क्राझार बाक्सा चिरां
औ नोंथां।
फोर जेरै धुब्रिगर दरं
औ नोंथां।
बांसिन जायगायावनो बर'फ्रा आसामाव गोसारना दं आरो ना एफा एनैबाबो।
औ नोंथां।
आसामनि अनगायैबो बिदिनो गुबुन देश माने जायगा जेरै बांलादेशफ्राव त्रिपुरा बिदिफ्राव गोसारलाना दं आरो।
औ नोंथां।
आं बांद्रायबो मिथिजोबा एफा एनैखौ खोन्थाना होबाय आरो।
औ नोंथां ओमफ्राय जोंनि बर'फोरा ओ गोदोनि बायदि गाननाय जोमनाय खौ माबायदि गानबोगासिनो दं एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ औ ससेखौ बेखेवनानै होनो हागोन।
खौ नोंथां ।
ओ गाननाय जोमनायाथ' बर' हारिना आ आथिखालनि आरो गोदोनि गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों आरोना।
नोंथां।
गोदोथ' गोबां बिदिनो मिथिंगानिफ्राय लानानै बिदिनो समायना रमायना जेरै हाजो आगरफोरनि एरनानै गानोमोन जेरै फारौ मेगनफोर दाउसा मोख्रेब बिदिनो बिदिनो हा जेरै दिंखिया आगरफोर लाव बेगर बायदि आगर गुबै बेफोरखौ बांसिन गाननाय नुयोमोन आरोना गोदो गोदायानि समाव नाथाय आथिखालाव गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोनो जेरै दख'नाफ्राबो गोबां ब्रेन्डफोर ओंखारदों आथिखालाव जेरै बिबार ब्रेन्डफोर ओंखारनाय नुदों आरो बिदिनो जुमखाफोर आरो जेरै बारदै सिख्ला दख'नाफोर बसुमतारि दख'ना
बेफोरखौ नुनो मोनदों आरोना बर'फोरनि गेजेराव आथिखालाव गोदानै ओंखारबोनाय
आरो गोबांफोर दंबावो बिदि दिनो नाथाय मुंफोरखौ मिथिजोब्ला आङो
औ नोंथां
औ औ
गोदोनि जुगावथ' गोबां सोलायबाय गाननाय जोमनाय फ्राबो गोदोनि बायदि नंला
औ गोबां माने थासारिजों सोलायबोजोब्बाय आरो
आरो जोंनि बर'फोरा गोदोनि बायदि जानाय लोंनाय मावनानै जाला नङा होनबा नोंथां
औ औ
आबाद आबाद मावनायखौ खम नुसै आरो दानि दिनाव गोदोनि दिनाव जोङो जोंनि बर'फोरा मा मा आबाद मावनानै जायोमोन नोंथां एसे फोरमायना होनो हागोन ना मानो